हेल' नोंथां
खौनादोंना खोनादों नोंथां।
ओ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो मा मा राहा लामा लानांगौ आरो जोङो जिउआव थांना थानोबा मा मा राहा लायोबा जोङो ओ बेबायदिनो सिख्सुय सान्थियै जोङो थांना थानो हायो बा जोंनि जिउनि लामाखौ जोङो माबोरै दानो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हागोन ना नों दा।
हेल' नोंथां
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ जोंनि जिउआव जोङो माबायदि जोङो जोंनि जिउखौ दानो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ।
जोंनि जिउनि थांना थानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौनो जोङो ओ लाग्रोनांगोन ओ जोंनि मोनफ्रोमबो खामानि दामानियानो होन बा बहाबा माबा मोनसे जोङो फालांगि खालामनायनि बिथिङावनो जा बा माबा मोनसे जों आबाद आबाद मावनाय बा जिब जुनार फिसिनायनि बिथिङावनो जाया मानोे गिबियावनो जोंनो नांगोरगौ सोलों थाइ सोलोंथाइयानो बयनिबो गुदि होननानै जोङो सानबोयो आरो गोबांथार माखासे जाफुंसार सुबुंफोराबो गोबांथार माखासे गियानफोरखौ होबोैयो बेबायदिनो जोङो गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन सोलोंथाइ लानानै दिनै आथिखालनि सुबुंफोरा गोबाङानो दिनै गावनि आथिङाव गावनो गसंथानानै थाबोनो हादों संसार जाबोनो हादों जिउनि राहा लामाफोरखौहाय सायख'नानै लाबो- हादों खायफाया सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोरबाया ए पि एस फिसार जादों खायफाया इन्जिनियार जादों डक टर जादों खायफाया फोरोंगिरि जादों नाथाय बिनि जाफुंसारनायनि गुदियावनो दङ सोलों थाइ बे सोलोंथाइयानो ओ जायखौ जोङो सोलोंथाइखौनो बयनिबो गुदि होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंहा आबाद मावनो थाखायबो सासे आबादारिनि जोंनो गिबियावनो नांगौ सोलोंथाइ सोलोंथाइ लाग्रोनानैसो जोङो सासे आबादारि जानो हायो बेबायदिनो जोङो जिउनि राहा लामा ओ माबा मोनसे जिउआव जोङो थांनानै थानांगौब्ला बा न'खर सामलायनांगौब्ला जोंहा जिउआवहाय माबा मा मोनसे जोङो राहा लामाखौ सायख'नानै लाखानांगोन आथिखालाव जोंनि गोबांथार सुबुं सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो खायफाया जिब जुनार फिसिनानै जेरै दाउ अमा, बोरमा, ना बैफोरखौ फिसिनानै गाव गावनि जिउ राहा खौ दैदेनबोदों जेरै जोङो फुख्रियाव नाखौ फिसिनानै जों गोबांथार ओ बेखौ फाननानैहाय रां आरजिनो हायो आरो जेरैबायदि जोङो ब्रयलार फार्म खालामनानै बा सि दाव फार्म खालामनानै जों बिनिफ्राय गुबन जाय याव जों साप्लाइफोर हरनानै जों बिनिफ्रायबो गोबांथार रां आरजिनो हायो दिनै जों नि बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनायनि बिथिङाव होननो थाङोब्ला जों नि आथिखालनि सुबुङा गोदान गोदान बिगियानारि आदबजोंहाय आ गोदान गोदान आबाद मावनो बा दिहुननो ओ लानायखौ जोङो नुयो दिनै जोंहा आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंनि भारत नाङैनो जोंहा मोनसे बान्था मोननो हालायबाय जेरै पदमश्रि बान्था आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंहा बेखौहाय मोनहैनो हालायबाय बेबायदिनो जोङो ओ सा गावनि
थाखाय जोङो आबाद मावनानैबो जोङो ओ गावनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हायो बेबायदि बिदिनो आबाद मावनानै जों न'खरखौ सामायलांनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा
ओ माखासे फालांगि मावनानैबो जेरै मैगं-थाइगंनि फालांगि मावनानैबो जों ओ जिउखौ दैदेनलांनो हायो ओ दखान बाजार होनानैबो जोङो ओ जिउखौ दैदेनलांनो हायो जिनै दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो गोबांथार रेस्टुरेन्टफोर खुलिनानै ओ बिनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा खालामनानै गावनि जिउखौ गावनो दैदेनलांनायखौ जोङो ओ नुबोगासिनो दङ ओ बेनि गेजेरजोंबो ओ जोङो जेरैबायदि ओ सोलोंथाइ बिथिङावहाय जोंनि सुबुंफोरा आ गुबुन जोंनि उन्दै उन्दै माखासे सुबुंफोरखौहाय मटिभेस नेलस स्पिस होनानै बेजोंबो खायफाखौहाय जोङो ओ जिउनि राहाखौ दानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। मास मोनफ्रोमबो बा सप्तायाव खनसे बा खननै जोङो सासे मोजां स्पिकार जुदि जोङो जानो हायोब्ला जों गुबुन गुबुन जेरै आफादफोरनिफ्राय हाबाफारिफोर लानायाव जोङो लेंहर जानाय हांख्राय हर जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंबो जोङो आ गावनि जिउ राहा खौहाय जों दानानै लानो हायो जेरै जोंनि बर' समाजावबो बा बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुंगिरिफोराहाय फरायसा फिसाफोरखौ गियान होग्रा सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव गोबांथार दङ बेफोरनि गेजेरजोंबो जों जोङो ओ गोबांथार ओ रांफोर आरजिनानै गावनि जिउ राहाखौ जों गावनो दानानै लानो हायो नोंथां बेबायदिनो जोंहा गोबांथार माखासे ओ आयदाफोरावहाय ओ मुखुब जानानै जोङो हारिमु बिथिङावबो नांथाबनानै जेरै फिलिमफोर बानायनाय सावथुनफोर बानायनाय बेनि गेजेरजोंबो जोंहा रां आरजि हायो सासे ब्लगार जानानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो बेनि गेजेर गेजेरजों जोंहा गावनि जिउ राहाखौहाय दानानै लानो हायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बिजाब बिजाब बाख्रि खालामनानैबो जोङो ओ गावनि जिउ राहाखौहाय दानानै लानो हायो बेनिफ्राय जोङो माखासे रांफोरखौहाय आरो आरजिनानै बिनिफ्राय जोङो मुलाम्फा खालामनानैहाय ओ गावनि थांना थानायनि बा फिसा फिसौ जों फोरोंनाय लेखा फरा फोरोंनाय ओ जि जोमबायनाय न'खराव नांगौ मुवा बेसादफोरखौहाय जों बेनिफ्राय बुथुमनानै लानो हायो दा आङो नोंथांनावबो माखासे सोंलुफोर सोंनो सानदों जोंनि ओ जिउ खौहाय जों दैदेनलांनो थाखाय जों माबायदि राहाखौ जों सायख'नानै लानांगौ बिनि सायाव नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
थारैनो ओ जोङो जिउनि राहा बा जोंनि थांना थानायनि लाब मा होननानै बुङोबा जोङो मा हाबाखौ मावोब्ला बा जोङो मा राहाजों थाङोब्ला जोङो जोंनि थांनानै थांजेननायनिफ्राय थैजासिम जोङो बेयाव जोङो मा मा हाबाखौ मोजां हाबाफोरखौ मावनो हायो बा जोङो मा मावनानै जोङो जोंनि जिउ खौ जोङो उदां बा खालामनो हायो बेबायदिनो उदांस्रि गोनां आरो जोङो माबायदि ओ मा होनो जिउनि राहाखौ गावनो गावनो गाव गसंथानानै थानो हानाय खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हायो नङा होमबा नोंथां थारैनो नोंगौ सैथो जोङो थांना थासान्दियाव गावबा गाव जिउ राहाखौ जोङो नागिरनानै लानो नांगौ जेरैहाय जोङो बायदि बायदि गुबुन गुबुन हाबाफोर मावनानै जेरै आरो बायदि बायदि सोलोंथाइ बिनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि लानानै आरो बेबायदिनो जोङो बायदि बायदि हा हारिमु बिथिंनि सायाव जोङो आखा फाखाथि जानानै आरो बेबायदिनो जोङो थुनलाइयारि आयदायाव जोङो रोंगौथि लानानै आरो बेबायदिनो जोङो माखासे फोरोंगिरि माखासे माखासे बेबायदिनो दिथागिरि बा जोङो दैदेनगिरि जानानै माखासे रासखान्थिगिरि बा माखासे जोङो गुबुन गुबुन हाबाफोर मावनानै जोङो जोंनि जिउखौ थांनानै थानायसिम जोङो दैदेनलांनो हायो बा जोङो जोंनि जिउ राहाखौ नागिरनानै लानो हायो ह नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो मोनसे राहा दंबावो जोंहा ओ आबादारि ना आबादनि गेजेरजोंबो जोङो थांना थानाय राहाखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो थांना थानो थाखाय जोङो माखासे जे दाउ अमा फिसिनाय जोङो बेफोरनि बागैबो जोङो रोंगौथि लानानै जोङो बेबायदिनो गिदिर गिदिर फार्मफोर खालामनानै जोङो जोंनि जिउजों लोगोसे जोङो गामि ओनसोलनि बा जोंनि खाथि खाला बा नुसुंसेनि सुबुंफोरनि जिउखौबो जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो खौबो मिथिनो हायो जे जोङो आथिखालाव जोंहा मबाइल इन्टारनेट फोरनि जुग बेबायदिनो जेनेबा माखासे मिडया फोरनि गेजेरजों बा माखासे फिल्म बानायनायनि गेजेरजों बा माखासे खौरां फरायगिरि बा निउस चेनेल खुलिनानै जोङो बेफोरबायदि माखासे थांना थानायनि राहाखौ जोङो लानो हायो नङा होमबानो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरनि गुबै गुदियाव दङ जोंहा फरायसालिनि सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोंनो जेब्लायबो नांगौ जोङो बेखौ माखासे खामानि दामनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो लांफानो नांगौ जेसेबांखि जोंनि न'खरनि थासारिया जब जेसेबांखि गाज्रि जाया मानो जोङो बयबो बे फरायसालिनि सोलोंथाइजों जोङो बुजिनो नांगौ आरो जोङो मा होननानै बुंदों मोनसे गथ' मावदांसा आयेन बेखौ जोङो बुजिनाया जोबोरै गोनां। मानो होननानै बुङोबा जोङो जोंनि थांना थानायाव बा जोंनि जिउ दानायाव बा जोंनि माखासे मोजां लामा नागिरनायाव जों इयुन जोलैफोरनि जोंनो मोजां लामा दिन्थिना होनायाव नोजोर होनोब्ला जोङो गथ' मावदांसा आयेनखौ जोङो नोजोर होनो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला आ गथ'मावदांसा आयेन होननानै बुङोब्ला जोङो सासे गथ'आ जिब्रै बोसोरनि ओ जिब्रै बोसोरसिमाव जोङो उदां होनांगौ बिसोरनो आरो उदां सोलों गाइड होनो नांगौ। बिसोरखौ जोङो खामानि दामानियाव थिसननानै दोननो नाङा। बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन जिब्रै बोसोर सिंनि बैसोनि गथ'खौनो जोङो सोरनियावबा खामानि मावनो दोन आरो बबावबा साहा द बा गुबुन मोनसे गलाफोराव खामानि मावनो दोननाय। आरो बेबायदिनो सोरखौबा गथ' लानो दोननाय जेरै बखालि होननानै बैफोरबायदिया जोंहा गथ'सा गथ' मावदांसा आयेन बिनि माखासे मा होननानै बुङो बेरेखा आरो गथ' मावदांसा आयेननि बेरेखा, बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो बैफोरखौ नोजोर बोनांगौ जोङो गुदियाव जोङो उन्दै समाव गुदि सोलोंथाइ लानो हाबासो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जोङो खाबुखौ मोननो हायो आरो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जोंनाव गियाना थायो बा जोङो मोन साफ्रोमबो सोलोंथाइखौनो जोङो बारसननानै लायोबा जोङो बिनि आबुं गियानखौ जोङो मोननो हाया जेरैनाखि जोङो क्लास वान टु थ्रि फर फाइभ सिक्स बेफोरबायदिनो टेन सिमहालागै जोङो फरायालासे थानानै जोङो बेबायदिनो दाइरेक्ट डिग्रि बा माखासे जोङो दिप्ल'मा फोर लानाय बेयो जाथावना नङा, मानो होननानै बुङोबा जोङो गुदि सोलोंथाइयाव जोङो गुदि गियान गुदि हांखो गुदि राव बेफोरखौ जोङो सोलोंनाय जायोबा गुदि जोंहा बिजाबफोरखौ जोङो फरायनाय जायो थि बेबायदिनो जोंनो जागाय नायखौ जेब्लायबो नांगौ आरो जोङो बेबायदिनो जागायजेननायनिफ्रायसो जोङो फारि फारि दावगा लानो हायो नालाय बेनिखायनो जोङो गथ' मावदांस आयेनखौ जोङो नोजोर बोनांगौ बा जोङो खोब बेखौ बयबो गामिनि दैदेनगिरि गामिनि जोंहा गोरों गोराफोर ओनसोलनि दैदेनगिरि ओनसोलनि गोरों गोराफोर आरो रायजोनि दैदेनगिरि रायजोनि गोरों गोराफोर बयबो जोङो गथ' मावदांसा आयेनखौ नोजोर बोनानै जोङो साफ्रोम गोथौ बा लाइमोनफोरनो जोङो फरायनायनि सुबिदाखौ होनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै जोंहा भारत सरखाराबो ओ उन्दैफोरनो बा जोङो से बिदिनो ख थाखोनिफ्राय जोंहा जि थाखो माखासे बेसेन नाङै फोरोंथाइ आरो बेसेन नाङै बेबायदिनो फरायसालि ओ गभमेन्ट स्कुलफोराव जोंहा बा सोरखारि फरायसालिफोराव जोंहा बेसेन नाङै मुं थिसन्नाय आरो फरायनायनि खाबु बिजाबनि खाबु गानग्रा जोमग्रानि खाबु आरो जानाय आदारनि खाबु बेफोरखौ होनाय जादों आरो। थिग बेबायदिनो जोङो माखासे जिउ राहा होननानै बुङोबा सोलोंथाइया गोनांथार जोङो माखासे गुबुन गुबुन जेरैहाय जोङो ओ हारिमुवारि फोराव बा हारिमुवारि आयदायाव आखा फाखा जानो थाखायबो जोङो माखासे फोरमानलाइनि थाखाय जोङो मा होनना बुङो फरायसालि बिनि सोलोंथाइखौ नांगोन थिग बेबायदिनो ओ मा माखासे मेथाइ खननाय बा माखसे थुनलाइगिरि जोंनो गुदि सोलोंथाइ आरो जोंनि फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोंनो नांथार दं नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो माखासे जोंनि मा होननानै बुङो ज जनि जिउ दानाय बेयो गुदियाव जोङो सोलोंथाइजोंनो जागायो आरो जोङो ज जों जिउखौ जोङो ओरैनो टाइमखौ हगारा लासे जोङो सोलोंथाइ जिखुनु जाया सोलोंथाइ आख हाब सोल थुनइारि सोलोंथाइ बा गुबुन गुबुन सोलोंथनि गेजेरजों थांनांगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों माखासे जिउनि राहानि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हाबाय नङा होमबा नोंथां बे समाव नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय